थां नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि
आंथ' मोजाङैनो दं नोंथांनि
औ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ आं फै
औ खबरफ्राथ' मोजां
औ मोजांानोा
अ नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो बेखौसो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ दे जागोन दे नोंथां रायज्लायनाय
औ जोंनि बर' बर'फोरनि मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो होनना फोरबो मागो फोरबो बे म मागो फोरबोखौ जोङो माबायदि बर' फुर्रा गोदो गोदायनिफ्राय माबे समनिफ्राय जों खुंबोदोंमोन बेखौ एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा आंथा
औ बे फोरबोखौथ' माब्लानिफ्राय खुंबोदों आं बेखौ एगजेक्टै बुंनो हानाय नङा नोंथां जायखिजाया आं बे फोरबोनि बागै एसे फोरमायना हागोन आरो
औ औ
औ माने बे फोरबोखौहाय गुबै लावखारफ्रा खुंनाय जायो लावखार गथ'
औ
बे फोरबोखौ लावखारफोरा दुब्लि बारियाव खुङो दैमा
औ
बे फोरबोखौ खुंनाय समाव माने बेलागुर लुनाय जायो हा बेलागुर होनना बुङोब्ला जों गुबै औवाजों लुयो आरो बेवहाय माइ नाराफोरखौ जोङो हेबनाय जायो औवायाव माइ नारा बा सबाय साख्रिफोरजों हेबनाय जायो
औ
बेवहाय माने राजा रानि सानथ्रि मन्थ्रि थायो ओमफ्राय दैमा जिङावहाय दायना दायनि होनो सान मोननै थाहैयो बेखौ दायना दायनि बे दैमा जिङावहाय थालिर फैलायाव थुनानै लुनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्रायहाय बिदिनो लावखार गथ'माफ्रा मोनायावहाय रंजा बाजा थायो बेवहाय मेथाइ रोजाब रोजाबनो सोरबा सिफुं दामो सोरबा सेरजा दामो सोरबा आखाइखौबो बिदिनो रंजा बाजा थानानै ओ अखानायै फुङावहाय बेलागुरखौ सावनाय जायो बेलागुरखौ माग दाननि सुद्द' थारिखाव सावनाय जायो हो
औ
ओमफ्रायहाय
र'लाय नोंथांनो माग दाननि माग दाननि सुद्द थारिख ना मा माग दाननि एक थारिख एसे मोजां बुंफिनबा जागौमोन दां नोंथां
ओ ओरैनोथ' इंराजिनिबा सुद्द थारिख गोलैहैयो
औ
ओमफ्राय माबानि बांलानि बारा माबायदि गोलैया आं बेखौ मिथिला मोजाङै
औ
इंराजिनिबा फरटिन गोलैहैयो आरो
जानुवारिनि फरटिन फरटिन गोलैयो फरटिन फिफटिन बेनिफ्राय माग दाननि माग दाननि एक थारिख बे माग दाननि थारिखाव जोङो बेलागुरखौ फुंबिलि समाव सावनाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ औ दे नोंथां दे बुंफिनदो
औ औ ओमफ्रायहाय बिदिनो थानानै बेलागुरखौ सावैनि सिगां माने सोरबाफोर बेलागुरावहाय बोर बिफैनो गोसो बा माने बिफैनो हायो आरो बेलागुराव बिदिनो सोरबाबा सोरखौ सोरखौबा सोरबा अनजालिखौ मोजां मोननानै जुदि मोननो लुबैदोंब्ला बे बेलागुराव माने खुलुमनानै आर'ज गाबनाय जायो
जेनेबा गोसोजों औ जेनेबा गोसो
गैयैफ्रा गथ'फोर बिफिननो हायो।
जेनेबा गोसोजों माखौबा हास्थायनानै बिहैनाय
बेलागुराव बाउनो थाखाय जों माने जौ होनाय जायो। जौ जरासो होयो गोरान गंसे जौ गोथां गंसे ओमफ्रायहाय बिदिनो आफेल आंगुर फिथाइ सामथाइ होनाय जायो आरो एनथाब फिथा फिथा बायदिसिना होनाय जायो बेखौ होनानै माने बेलागुरखौ खुलुमो। ओमफ्राय खुलुमखांनाया बयबो गामिनि रायजो राजा खुुमखांजोबनाय जोबबाथाय ओ दाइना दाइनि खौ सावो आरो दायना दायनिखौ सावनाय समावहाय लावखार गथ'फ्रा गोबां माने बायदिसिना खालामहरो गाज्रि गाज्रि आखु जेनेबा सोरबा जोहरो सोरबा हाथुरुम खुबैहरो माने बेवहाय स्ल'गानफोर होनाय जायो। माने जोंनि गामिनि दायना दायनिया गुबुन जायगायाव माने थाहैथों बायदिसिना आरो गोदोनि नि फोथायनायथ'
औ।
ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय बेखौ सावखांनानै फोजाव हरखांनानै दुगैनानै फैनोसै। दुगैना फैखांनानै लावखार गथ'माखाया बेलागुरखौ गिदिं गिदिंनो सावनाय जायो माने सोरखौ सावग्रोदों गिबियाव जेरैबा राजाखौ सावगदोंब जै राजाखौ सावनायनि आरो रानिखौसावदोंबा जै रानिखौसावनायनि बेबायदिनो स्ल'गान होयै होयै बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो ओमफ्रायहाय बिदिनो बेलागुरखौ सावखांनानै बेलागुराव बावनाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ आग्लायनायफोरखौ लाखर गथ' माखाया सेलाय सेलाय जायो। आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय सौराय बायदिना जाबाय।
औ।
बेनि उनावहाय। जोब्बाथाय गावबाागाव न' थाङो आरो। बेलागुराव मा मागो समावहाय गाव गावनि बारियाव माने जि गुफुर खोमाबा जायोबा जिथ' नङा आव खुन्दुं आवा बेखौ माने माब सोंनाय जायो आरो आरो न'आवबो गोबोरखिजों सोरगिदिं माने खानानै दोननाय जायो माने सिनबोनानै
औ ओ बेखौ मानो थाखाय बिदि खाना दोननाय जायो नोंथाङा बुंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ बे खाना दोननाय जाहोना माने गय बिफाङाव खानानै दोननाय जाहोना माने गोदोनि फोथायनाय बायदिबा माने गावनि गय बिफांङा बेलेगाव थाङो जाहैदों माने थैयो ओमफ्राय बेलेखनावहाय खुंहैयो जाहैदों बर'फ्रा बेबायदि फोथायनानै माने गय बिफांखौ खानो दोननाय जायो। ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियाव बैलागुरखौ माबोरै खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बे माग माग दाननि माग दाननि एक थारिखआव एक थारिक फुंबिलि समाव जों बेलागुरखौ सावनाय जायो नङा होमबा औ। बेनि बेलागुर लुनाय समाव गोबां मास मोनसे सिगां एबा मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोङो जगार बेलागुरखौ लुनाय जायो लावखार गथ'फोरा जिगाब थालिर बिलाइ औवा बायदि होनानै जों जिगाब बेफोरजों बेलागुरखौ दैमा जिङाव लुनाय जायो मोजां जाय गा नायनानै
औ
बेनि उनाव ओ जोङो माग दाननि एक एक थारिख फैनाय लोगो लोगो बेलागुरखौ ओ लावखार गथ'फ्रा फुजा बायदि खालामनानै सावनाय जायो
औ
नोंथांमोननि जों एखेयानो
औ औ औ आरो नोंथां बे बेलागुर हुंखांनानै माग दानावहाय मोनसे फुजा होनाय जायो गामि नाङैनो बे फुजाखौ मा होननानै मिथि नाय जायो
औ बे फुजाखौ नारासिंगा फुजा होननानै बुंनाय जायो
औ बे फुजाखौ मानि थाखाय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बे फुजाखौ आंबो बारा मोजां मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
आंनि मोनदांनायाथ आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिया नालाय आरो आंनि साननाय बायदिबा नारासिंहानि ओंथियाथ' एसामिसनि बायदिसो मोनदों आङो
औ
माने आंनि मोनदांनायाव माने बैफोर माने मेसें बोथोराव मावनाय फसलफोरा बेफोरनि माने माखासे ए बायदिसिना माबा थालाङोना जेनेबा हमना ला माइ माइ हाना लांखांबाथाय माइखौ माबायो बै नाराफोर थालांनायफोरखौ माने एवखुनानै गोदान फसल मावफिननो थाखाय आखायाव लायो
औ
फोरखौ सिफायनायखौनो आंनि फोथायनाय बायदिबा बे आरो माने सिबिं सिबिं थारा बायदि माने एवखुनायखौनो आंनि माबानायाव नारासिंहा होनो बायदि मोनदों आङो
औ औ ओ
नोंथांमोननि गामियावहाय मागो समावहाय एन्थाब फिथा देयोना बे एन्थाब फिथाखौ मा माइरंजों देनाय जायो आरो माब्रै देयो
औ औ हागोन जोंनि गैयैथ माइब्रा माइरंजों देनाय जायो माइब्रा माइरं खौ गिबियावनो सोमना लाग्रोनानै सोमना लानानै बेखौ रुइबाथाय उवालाव उवालाव देनाय जायो उवालाव देना लानानै अन गुन्दै खालामनानै
औ
मिस मिस अन गुन्दै खालामनानै बेखौ सालि सानद्रि फिथा सालिग्रा बे गुन्दै सालिग्रा सानथ्रिजों सालिनानै बेखौ जोङो
गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा एबा फिथा बानायनो हायो जोङो जेरै फिथा लावदुम
औ
फिथा लावदुम ओमफ्राय एन्थाब थावनि थावनिया सि लारु
औ
लारु बेफोरबायदि बानायनो हायो जोङो लारुखौ लारुआव जोङो नालेंखर नालेंखरजों नालेंखरबो होफानो हायो आरो जोङो सिबिं सिबिंखौबो होफानानै बानायनाय जायो आरो
औ आरो नोंथाङा दे बुंदोंमोन माइरंखौ सोमनानै देयो
औ
माइरंखौ सोमनानै मा जायगायाव देनाय जायो
माइरंखौ सोमनानै उवालाव देनाय जायो
औ
औ नोंथांमोननिखै उवालाव देयो ना मायावबा देयो
जोंनिखेबो बिदिनो नोंथां अवालनो देरनाय जायो
औ
औ
आ होनबा मागो फोरबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै रायजलायनाया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां मालाबा खबर लाफिननायसिग ना नोंथां औ जागोन दे
औ